नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना औ होमबा आयदयाखौ लाग्रोसै ना नोंथां औ आयदा आय दाया होनबा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
अके जागोन दे
मिथियोना नोंथाङा खोनाबायना नोंथां औ खोनादोंना
एसे बारा बारा मोजां खोनायासै
औ औ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरै अनला दाउ सबायाइ साम' सबाय दाउ बेफोर खौनो मोनथियोना नोंथां खोनाबाय औ औ अनला दाउआ थ' जोंनि गोजौ मान लाखिनाय ओंख्रि आरो ना बेयाव जोङो हाबायावबो बाहायनाय जायो आरो बबेबा- बबेबा गामिनि फांसन जेरै हाबायाव जोङो हाथासुनि हाबायाव जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना बेखौ जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजाव गोदानखौ गावखौनो देहोनानै फारसे आखाइजों गावखौनो बिदि होनानै बेखौ जोङो संहोनाय जायो आरो ना नोंथां खोनादों न नोंथाङा
औ औ औ खोनागासिनो खोनागासिनो
औ बिनि उनाव जोङो ओंखाम गोरलैफोरावबो अनलाजों दाउजों बेफोर बादि संनाय जायो आरोना नोंथां होमबा आं अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो बेनि बागै फोरमनानै हो ना नोंथां खोनादों ना? औ औ सिगांनो जोंङो औ सिगांनो जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो खारदै आरो माइरंनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां ना बे खारदैखौ जोंङो सिगाङावनो सबायखौ मारा होखांनायनि उनाव सबाइनि खलथा एबा सबायाइनि बिखुफोरखौ जोंङो सावनानै लायो आरोना नोंथां सावनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो साननै एबा सानसे बेखौ दोनो आरोना बेनि उनाव जोंङो दै सारस्रु सारस्रु बेखौ सिथम सिथम एबा नायै नायै जोंङो लाद बायदि इसे गिदिर गिदिर खालामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोंओ गुद दसे फोरानबावनानैबा साननै एबा सानथाम बेफोरबदि फोराननानै जोंङो फजि प्लास्टिक फ्राव एबा बाख्रि दांगुरफ्राव दोननाय जायो आरो ना ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनायनि सि सिगाङो जों बिखौ खुरैफ्राव एबा मगफ्राव जोंङो बेखौ नारेंखल खलथा एबा सादानिफोरजों सरनानै लानाय जायो आरोना दै होनानै ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बेखौ सोमना लाखांनायनि उनाव जोंङो सिगाङो माइरंखौ सोमना नै लायो एसे खुरैसे एबा खुरैनै सोमननानै लाखांनायनि उनाव आधा गन्थासो एबा एक गन्था सोमना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुना लानानै एबा दसे सम बेखौ जोंङो दै सर होनानै मा खालामनाय जायो इखौ जोंङो औ दै सर होखांनायनि उनाव बिखौ जोंङो उवालाव गाहेनफोरजों देनानै लाग गोरनाय जायो आरोना औ देनानै लाखांनायनि उनाव जो जोंङो दावजों सङोब्ला दाउखौ सिथारनानै जोंङो मोजाङै थाव होनान नै बानलु संख्रि बिदि होनानै आरोबाव दाव एवनायाव नो सामब्राम गुफुर हायजें बापदिसिना जेरै लं जाब्रां बेफोरबादि मसला देनानै होनानै जोंङो दाउखौ एवनानै लायो आरो ना नोंथां दाउखौ एवनानै दस से एवनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला दै होयो दैखौ जोंङो सारयाव एसे बुरजायैनो होनाय जाख खायो आरोना नोंथां अनला ओंख्रि संनाय समाव दैया ग्लाब ग्लाब एसे दसे सम दस मिनिट बिस मिनिटसो गोदौखांनायनि उनाव जोंङो देनानै लानाय बे माइरं अन गुन्दैखौ जोंङो दै दैजोंबो गलायनानै हरजायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जों आरोबाव जोंङो सारनानैब हरजायो फ्रि फ्रि सारनानै बो हरजायो बिनि उनाव जोंङो बे अनलाखौ जोंङो हरखांनायनि नि उनाव बेखौ मोजाङै एरबाय थानांगौ जायो आरोना नोंथां। मानोना बे अनला ओंख्रिया गोदोयो एबा खामथाबो एरबाय थायाबा। बिनि उनाव जोंङो एर एर एर था। खांनायनि उनाव एसे गोदौब्ला खारदै फसरननानै लानायखौ गोनां बादि जेरै नांगौ बायदि रोखोमै जोंङो खोस्लिसे एबा खोस्लिनै बेफोरबायदि हरखांनायनि उनाव जोंनि अनलाया ओंख्रिया गोजा महर जायो आरोना बे खारदै हरखांनायनि उनाव बेखौ हर नायनि उनाव जोंङो दसे सम गोदौ होखांबावनानै संख्रिफोरखौ मोजाङै नायनानै नायनानै आरो जाजानाय बायदि जायोब्ला जोंङो गोजां बोथोर समाव जायोबोला जोंङो आरोबाव संख्रि नायखांनायनि उनाव दुन्दिया गोथाव मोदोमनायनि थाखाय दुन्दिया होनाय जायो आरोना नोंथां आरो दैज्लां बोथोराव जोंङो गंगार दुन्दिया होनो जायखौ बेफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय जोंङो बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरोना नोंथांमोननि ओनसो औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि रोखोमै संङो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनिथिंबो ओ गिबियाव औ औ फोरमायनो हागोन फोरमायनो हागोन। ओ जोंनिथिंबो बे बेफोरबायदिनो संङो अब्लाबो आं एस से फोरमायफिनोसै ओ गिबियावथ जोंङो ओ अनला ओंख्रि होनबा थो जोंनि बरफोरनि जि आइ टेक मोनलायनाय मोनसे ना।
औ।
दा बे ओंख्रिखौ संनायाव जोंनिथिं जायबो गिबियावनो ओ माइरंखौ सो संनानै दोनबाय। माइरं माइरंखौ सोमनानै दोनबाय बेनिफ्राय ओ नों जा बेसादजों संगोन जेनबा नों अनलाजों औवा मेवायजों स संबा जेनबा।
औ।
दाननानै लाबोबाय।
औ।
लाबोनानै ओमफ्राय बिखौ एसे दोन फिसा फिसा हानानै लाबाय। लानायनि उनाव ओ सारायाव एसे थाव होनानै एवना लानानैबो बानायनो हायो।
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां औ फोरमायलांदो दे
एसे संनाया गावबा गावनि माबा जायो आरो ए माने मालाबा टाइमाव बेफोरबायदिबो सङो जेनेबा दाउजों अन दाउजों औवा मेवाइजों अनला सं ङोब्ला दाउ बेदरखौ एवबाय थाबाय एवनायाव एवनायाव ओमफ्राय दसे सम माबानानै बै औवा मेवाय हाना लानायखौबो होबाय
औ औ
दाउजों होनानै बेखौ दै होना होबाय आरो दै होननि उनाव बै ओ माइरंखौ देबाय देनायनि उनाव बै माइरं माइरं गुन्दैखौ बा अन गुन्दैखौ दैजों एसे गलायना लाबाय नङाबा ओरैनोबो जायो होननानै बै दाउ अमा मेवाइ होनाय दैयाव संबाय थानाय ओंख्रियाव एसे एसे होबाय आरो बिदिखौ सङो संनायनि उनाव मोदोमनायनि थाखाय धोनदियाफोर बाहाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव खारै बेफोरबायदि आं खोन्थानाय बायदि रोखोमैनो बानाया गुबुन आलदा रोखोमै बानायबावो नोंथाङा खोनन्थानो हागोन नामा
माने बुजिाखै खारै माने
खारैखौ जेरै ओंख्रियाव होग्रा खारैखौ
औ ओंख्रियाव होग्रा खारैखौथ जोङो थालिर थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो हा
औ औ नोंथां
खारै खारैखौ ओ जोंनिया मा मा होनो बेखौ गोजां बोथोराव गोजां बोथोर समाव ओ फालिर दंफांखौ दानफायबाय दानफायनानै एसे फिसा फिसा जिरना लाबाय थुख्रा थुख्रा खालामना जिरनानै सानदुङाव फोरानबाय ओमफ्राय मोजाङै राननायनि उनाव सावबाय सावनानै हरो सावनानै मोजाङै मोजां रोखोमै खायफाया सालिनाबो लायो एसे दै होनानै गुदुंखौ खमायनानै सालिनानै बरा खालामनानै लायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोबा आरोबाव सबाय दाउ बेफोरबायदिनिबा यैबो मोनथिनाय जायो आर ना नोंथां जेरै बेफोरो जेरै सबाय दाउ अनला दाउ बेफोरबायादि ओंख्रिफोरखौ जोङो बरफोराल जानाय जादिया आरो ना दा माने टेलफ्रावबो रेस्टुरेन्टफ्रावबो बेफोरावबो जोङो ओंख्रिफोरखौ होनाय जानाय नुनो मोनदोंसै आर ना नोंथां ना? बेफोरनि अनगायैबो बो गुबुन जाथिफोराबो जोंनि बे अनला दाउ सबाय बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जानाय नुदोंसै आर ना दा
औ औ
अ सबायजों दावजोंखौ बोरै सङो बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो सिगाङो जोङो औ सबायजों दाावजों संनोब्लाबो जोङो सिगांनो खारैनि गोनांथि जायो आरोना खारैखौ बेबायदिनो फसरनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ न'आवनो फोना लानाय एबा बा हाथायनिफ्राय लाबोन जा बेखौ जोङो सारायाव दसे सम एवफ्रामनानै लानाय जायो आरोना गुुंदुं खालामनानै बेनि उनाव जोङो उदां जायगाफोर एबा प्लास्टारफोर एबा माबाफोराव संग्रायफोराव एरननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे बद थलजों होख्रेमना लानाय जायो आरोना नोंथां होख्रेमखांनानै औ होख्रेमखांनानै लाखांनायनि उनाव सबायाइनि खलथाया आरोबाव गुबावनायनि थाखाय बेखौ जों फुबावनो थाखाय जोङो मोनसे उवालाव गाहेनफोरजों एसे देनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोङो औ संग्रायाव लखबनानै बेखौ एसे जावस्रनाय जायो आरोना बेनि उनाव जावस्रोखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै लानानै बेखौ कुकाराव रुयोब्ला जोङो खारैखौ होनां नोंथां मानो होनबा खारैखौ होबा कुकाराव रुइबा गोदौफावनाय जायो आरोना आरो बथनाव रुनानै लायो। जोङो खारैफोरखौ होनानै रुनानै लाखानाय जायो आरोना नोंथां बेबादिनो बरथनाव होबा खारैखौ रुनानै लाखांनायनि थाखायनो जोङो उनाव बेखौ रुइजासिम रुइहोनानै दालि खाथाफोरजों जोङो रुइबा सानानै लानाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो आरोबाव अमा अमाफोरजों सङोब्ला अमाफोरखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्राय जायो आरोना थाव होनानै बेदिनो संखि बानलु बिदिनो होखानानै हालदै बेफोरबादि होनानै जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानै एवफ्रामनानै लाखानाय जायो आरोना नोंथां एवफ्रामनानै लाखांनानै आरो जोङो बेखौ सबायखौ जे फथनाव रुनानै लानाय साखा लानाय बेखौ जोङो हरनाय नाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो दसे दाउवआ मोनजासिम बेखौ गोदौ होनोनाय जायो आधा घन्टासो आरो गोदौ उनाव जों बेबायदिनो जाजानाय महराव फैयोब्ला आरोबाव जोङो बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो सबायखौ साम'फोरजोंबो जानाय नुयो आरोना नोंथां सबायजों साम'जोंबो साम'जोंनि ख्रियाबो जोंना गोजौ थाखो गोजौ मान लाखिनो हा दों आरोना सबायजों साम' ओंख्रियाबो ओरैनो अमा आथिं फोरजोंबो जोङो सबायफोरखौ जानाय जायो आरोना नोंथां
जायो ओं
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा दोरोङारि ओंख्रि जाबावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंनि दा बे अनला थाहैबाय सबाय थाबाय। ओमफ्राय
आरोबाव जोंना मोनसे नारजि अमाबो औ औ औ नारजि अमाखौबो जायो। होनबा नोंथांजों सावरायनाय समाबो जाबायमोन औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय सावराय बानायनि थाखाय दोनथ'सै ना होमबा नोंथां औ दे औ